खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
होगोन।
आं नोंथांजों ओ फंसे बाथ्रा सावरायनो होननानै ओ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा ओ नों बिथाङा माने जो जोंनि बर' सुबुंफोरा माने लेखा फरायनानै माने मा बायदि। देभेलप जानो हादों बा देरहासार जानो हादों बेनि बागै एसे फोरमायना हो होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
जोंनि बर'फोरा। गोबाङानो गोदोनि दिनाव। ओ फरायनाय। फरायनाय होनोब्ला फरायनाया बांद्राय गैयामोन आरो बिदिनो एसे। नाय दंमोन आरो गोदो। बांद्राय गोरोंबो नङामोन दा एसे। बुजिनानै फरायनो रोंनानै गोबाङानो जोंनि बर'। सुबुंफोरा डेभलप जानो हाबाय औ बि
ओं।
डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेस सार, मासास्टार बिदिनो। ओ गोबाङानो फरायनानै। साख्रि लानो हाबाय गोरों गोरा जानो हाबाय। बिदिनो। पुलिस, कामान्ड'। थ' आर्मि बेफोरबो बिदि गोबाङानो दानि फरायनानै साख्रि मोननो हाबाय। बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिख्रुइ गोबां दावगानो हायो। हाबाय आरो नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
अ अ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना बर'
औ।
बर' फैसाफोरनि माने बुंनो थाङोब्ला माने जोंना गोदो बहुत माने खममोन आरो नोंथां माने जेरै फरायनायावनो जा इडुकेसननि बागाव बागैनो ज माने जोंनि बर' सुबुंफोरा बुहुद माने खममोन आरो आरो फ्रायानो माने फरायामोन जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बर' फिसाफोरा माने फरायामोन माने ओ गोदोनि दिनाव आरो रां रुफानिबो आंखालमोन नालाय बेनिखायनो लेखा फरायनायाव बि फोर माने रां होनो हायामोन। ओ बिदिनो खस खस्थ' मस्थ' जायहा फरायनो हादों बिहा मानो गावनि आथिङावखौ संनो हादों। जायहा फरायनो हायाखै बिहा खस्थ' खामानि मावनानै मान जोङो जानायखौ नुनो मोनो। दा आरो नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालनि आरो ओ गोदोनि आरो नैबे आथिखाल दानि मुगानो जों माने गोबां गोबां माने नि डिफिरेन्स दङ माने बेयाव माने मिलायलाया जाहैबाय आरो माने गोदोनि दिनावथ' एसेबां गोरों गोराबो गैयामोन माने ओ जोंनि आबै आबौमोनाथ' माने गोदोनि जाबाय नालाय बिसोरथ' माने जे बो रोङामोन माने मा फरायनाय मा मानाय बेफोरखौ माने बिसोरो जेबो मिथियामोन आरो दानि जुगाव मानि नैबे आथिखालनि मुगायाव फरायनाय होनबा गासै माने न'खरावनो बर' न'खराव गासैनाव माने फरायनाय फरायसा माने सासे नङा सासे जों मोनखागोन आरो ना। औ ओ बिदिनो फरायनो होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो ओ एल फि स्कुलनिफ्राय जेरै आथिखाल मुगायाव गोबां मुलाम्फा जेरै उम एल पि स्कुलाव फरायब्ला जोंना ओ ओंखाम ओंखामबो माने सं सरकारा फ्रि होयो जाहैबाय ओ ओंखामबो फ्रि मोनजायो आरो बिदिनो माइरं होजोब माइरं मोनो साथा मोनो बिदिनो आरो कलेजाव थांनो थाखाय बा स्कुलाव थांनो थाखाय जोंना द्रेस मोनखायो ज सखारनिनो मोनोबनाय‌ जायो बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव लेखा फरायनाया माने गोबां एजि। निजि माने गोसोब्ला गोबां इजि जाहैबाय माने खबस जाहैबाय आरो। ओ लेखा फरायनो थाखाय माने गोरिब गोरिब गोरिब न'खरफोराबो जोंना बर'फोराथ' गोबां गोरिब दङ ओ जायहा लेखा बायना होनो हाया दड्रेस बायना होनो हाया गोबां गोरिब दङ बिसोरो माने बिसोरबो माने आथिखालनि मुगायाव माने गावसोरनि फिसाफोरखौ‌ ओ फरायहोनो हाग्रा जाबाय आरो नोंथां। माने गासैखौबो माने सरखारारनिफ्रायनो जोंहा उम सुबिदा मोनो नालाय। गासिखौबो मोनखायो नालाय। बेखायनो गैयाब्लाबो माने गथ'फोरखौहाय गेदेर गोलाव खालाम नो थाखाय माने सुबिदा होना होदो सरखारानो जेन बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव बर' फरायसा बा बर' ओ उन्दैन्दै बर' गथ'फोरा माने उन्दै फोरा ओरैनो रावबो जिरायनानै थाया गेले गेले थाया माने फरायनाय माने बयबोसो होयो आथिखालनि मुगायाव माने जेरै गोबां मानसियानो लब जालांनायखौ नुनो मोन्दों जेरै इन्जिनियार फरायदों खायफाया डाक्टर फरायदों खायफाया कामान्द' लानो ट्रेनिं सिखायनो थाहैदों खायफाया मोन बायबो बिदिनो
जायहा रां दं बिहा गिदिर गोिदोर स्कुलाव फरायनानै बिदिनो गोदोर गोदोर सिमां लाना नै थांखि लानानै फरायनानै जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनगोन आजिखाालनि मुगायावा थ बुंनो थाङोब्ला बर' न'खरफोराव सासे नङा सासे ओ माने आखायाव खामानि बा लेखा फरायनानै सासे नङा सासे माने मानसि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो